हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि दंथयो नामा नोंथा
औ
हेलौ नोंथां औ नोंथांजों आं दसे खिनि सम रायलायनो हागोन नामा नोंथां नोंथांजों आं दसेखिनि सम लायलायनो हागोन आत्सा बिदिबा नोंथां आं नोंनाव सम्पद मिथिंगायारि सम्पदनि बागै फंनैसो बाथ्रा सोंनि आरोना नोंथां
औ दे सोंबानो जाबाय नोंथां
औ आदसा बिदिबा नोंथाङा मिथि सिथिंगायारि सम्दनि बागै फंनैसो बुंना बुंना होलाय नोंथां
अ मिथिंगायारि सम्पद आरो ना जोंनि बे बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोर गासैबो मिथिंगायारि सम्पदआव गोग्लैयो मानो होनोब्ला जोंनि बिफां लाइफांखौ जोङो न लुनानै थायो एबा
औ औ औ
नांगौ रोखोमनि नांगौ रोखोमनि थानो थाखाय न लु बायदिसिना आरो नांगौ बायदि नांगौ रोखोमनि बायदिसिना जों खामानियाव बाहायनो हायो जेरै दंफांफोरखौ
औ
बेखायनो‌ दंफांनि आरो सर्ट
फां गैयाब्ला हाया जों बिफां लाइफां थानायनि थाखाय थाखायसो जोङो जोंनि बे बुहुमाव अखा हायो जेनि जाहोनावाय जा जोंनि बे बुहुमा सोमखोर समायना बेनिखायनो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जादोना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो औ औ नोंथां
मिथिं मिथिं मिथिंगायारि सम्पदफोर मा मा मोननाय जायो नोंथांखौ एसे फुवारना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां मिथिंगायारि सम्पनिफ्राय मा मा मोननाय जायो होमब्ला नोंथां ओ बिफां लाइफां नोंथां बिनि उनावनो जोङो मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला हासिंनिफ्राय मोननाय खैला पेट्रलियाम डिजेल केरासिन बेफोरखौ जोङो हासिंनिफ्रायनो मोनोना नोंथां जेरावहाय जा बेफोरखौ खनियारि सम्पदबो होनाय जायो नाथाय बेफोरखौ जोङो बे मिथिंगायाव जा बोखांना लाबोयोना आरो जों बे मिथिंगायावनो बाहायफैयो बेफोर सम्पदफोरखौ जायनि जाहोनाव जोङो बेफोर हासिंनिफ्राय मोननाय पेट्रल डिजेलय बेफोरखौ जों बाहायो बिनि थाखायनो बेखौ मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो नोंथां
आसा आसा आसा
औ नोंथां आरो जों बे मिथिंगायारि सम्पदनि फ्रायनो जोंनि बे गाननाय जोमनाय जि बायदिसिना बेफोरो जोंनि बे मिथिंगानिफ्राय मिथिंगा सम्पदनिफ्रायनो मोननाय जायो नोंथां जेरै होनोब्ला जोंनि बे खुन्दुं बेफोरो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय फ्राय ओ बेन्दों बेनलाफोरनिफ्राय जोंनि बे गाननाय जिनि खुन्दुंखौ बानायनाय जायो नोंथां
औ औ औ
जायनि जाहोनावहाय दा इनडा जों बेखौ बाहायनानै सि दायो जेराव जों बे जिफोरखौसो मिथिंगा सम्पदफोरनिफ्रायसो फैनाय नोंथां
औ मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला ओरै आबहावाखौबो गोग्लैयो होननाय खोनादों नोंथां
मा होन्दों नोंथां
मिथिंगायारि सम्द बुङोब्ला होनदां नोंथां ओरै बारहावा जेरै कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओरै अक क्सिजेन गेस हाइद्रजेन गेस बेफोरखौबो गोलैयोहोननाय खोनानो मोनदों आं नोंथां माने औ औ
औ गोलैयो नोंथां गोलैयो
अक्सिजेन गेसा मानसिनि थाखाय जोबोद गोनां नालाय नोंथां अक्सिजेनखौ बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों बिफां लाइफांनि कार्बन दडाइ अक्साइद हगारना होयो नालाय नोंथां आरो ओरै दै होनोब्ला दैयाथ' दै होनोब्लाथ' दैया मानसिनि जिउआव गोनांथार नालाय नोंथां दै गैयाब्लााथ' जों सुबुं माहारियानो थांना थानो हाया सुबुं माहारिल'नङा आरो ना नोंथां मानि जिब जुनार गासिबो थांना थानो हानाय नङा बुहुमाव औ औ आरो ओरै साननि बिदुं बेफोरबो मिथिंगायारि सम्फदआव गोग्लैयो होनाय खोनादों
औ नंगौ नोंथां
ओरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरखौ दारिमिनाव लांनानै दारिमिना बायदि बायदि रोखोम रोखोमाव सोलायहोनानै माने मानसिनि जिउआव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ सुफुङो आरो ना माने खहाखौ सुफुङो आरो ना माने नोंथां
औ बेनंगौ नंथारगौ
बिफां बिफां लाइफांनिफ्राय सेवनाय सेवनानै थालांनाय खनियारिमुवा जेरै बेफोरनो पेट्रलियाम खैला बेफोर सोमजियो नालाय नोंथां बिफां लाइफांनि सेवनाय निफ्रायनो बेफोरखौ माने दारिमिनाव लांनानै दारिमिनाव लानानै सोदांनानै माने बेफोरखौ आलदा आलदा मुवायाव बाहायनाय जायो आरो माने नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
माने बेफोर गासिबो जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो जाजोबनाय आरोना नोंथां बेनिखायनो जों बे सम्पकफोरखौ बे सम्पफोरखौ जों गासैखौबो लोगोसे लानानै मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ थिंगानि जों
जों बे बेफोरखौ सुबुङा बाहायना नोंथां जेरै न लुनाय हाबा बेफारियाव बाहायो बिफां लाइफांखौ नोंथां थिग बेबायदिनो हासिनिफ्राय मोननाय पेट्रलियामफोरखौबो दिन खैलाफोरखौबो सुबुंङा बाहायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
मोननाय सम्पदफोरखौ खैला फैलमफोरखौ जों सुबुं हाय जा आगुनि आखाइजों बानायनाय गारि बेफोरावहाय जा थाव महरै सोयो आरो ना नोंथाङा पेट्रलियाम केरासिन डिजेलफोरखौ नोंथाङा जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं बानायनाय गारि कारखानाफ्राहाय जा सोलिगासिनो दासिमहालागै बेफोर गासिबो मिथिंगायारि सम्पनि थाखायनो सोलिदों आरोना नोंथाङा
नोंथाङा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला मा बुजियो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' नोंथां मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद जेरै जों जागाननाय जि जोमनि खालार बे फोरफोरखौबो मिथिंगानि जेरै बिफां लाइफांनि बिलाइ बिगुर बेफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो नालाय नोंथां बेफोरबो मोनसे मोनसे मिथिंगायारि सम्पद जाहैबाय आरो ओरै जे नोंथाङा जे सिगाङावां सिगांङाव जे बुंलांदोंमोना जेरैे पेट्रल केरासिन डिजेल बेफोर बायदि बायदिया हासिंनिफ्राय दिहुनन्नानै दिहुननानै मोननाय जेरै गेस कार्बनडाइ अक्स अक्साइड गेस अ कार्बन डाइ अक्साइड गेयास बेफोरबो माने मिथिंगायारि सम्पदावनो गोग्लैयो आरो ना मे नोंथां गुबैयै सुबुंनि जिउआव गोनां जानाय सम्पद बुंङोब्ला माने दैयानो गोनां दैजों आरो दै आरो अक्सिजेन बे मोननैखौनो बांसिन बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दै गैयाबाथ' गाससिबो जिब जुनारनो आरो साननि बिदुं साननि बिदुं साननि सोरां गैयाबा जे बुहुमाव सुबुंङाथ थांना थानो हानाया गोब्राब जागोन बेबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद आरोना नों थारमाने मिसाननि बिदुङआबो
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां
औ आरो आरो मानसि जेरै सुबुंनि थाग्रा जायगा जेरै सुबुंनि थाग्रा जायगा जेरै न' बां बेफोरखौ लुनो थाखायबो मिथिंगानिफ्रायनो बिफां लाइफां दानफायनाय लानाय जायो आरो मानसि मानसिनो जे गोजां बोथोराव अर सुनो थाखाय बन बायदिसिना नांगौना ना संसार जानायाव बेफोरखौ बेफोरखौबो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो जेरै बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बन बानायनानै अर सुयो
औ नोंथां
खोलोंनां नोंथां औ औ औ
औ खोनादों नोंथां
हा हेलौ नोंथां
ओ बे मिथिंगायारि स्पदफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो माने नोंथां मिथिंगायारि सम्पदखौ नांगौ नांगौ सिबांनिल' बाहाय औ खोनादों नोंथां मिथिगायारि मिथिंगायारि समफोरखौ जों औ खोनथां मिथिंगायारि समफोरखौ जों नांगौ सिबांनिल' बाहायनानै नाङा फाङा जालांब्ला बाहायोब्ला माने बे मिथिंगायारि सम्पद महरै थानाय नङा आरो ना माने बिथां आरो मिथिंगायारि सम्पद जानोब्ल ना नोंथां बियो माने नेरसोन सोन महरै मोनसे थालांनाय जेरै थैनायनिफ्राय थैनायनिफ्राय गोदान मोनसे उजिनाय बेखौसो मिथि मि थिंगायारि सम्पद बुङो आरो ना नोंथां माने
औ औ औ नोंथां
औ औ
औ
मिथिंगायारि सम्फद जानोब्ला माने
सम्पदनिफ्रायथ' जों गोबां रोखोमनि
औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय
ओ जात्स
हेल' नोंथां
जों सम्पदनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि बे मिथिंगायाव जा जों बे मिथिंगायाव फैसा
औ बुंलाय नोंथां
रोखोमनि सावगारि बा बानायना बेफोर गासिबो मिथिंगायारि सम्पदफोरनिफ्रायनो जायो नोंथां जेरै जों अबेबा बिफांनि बिबार खानाय अबेबा बिफांनि बिबारफोरखौ खानानै माने जों लाबोनानै बेखौहाय जा सिफ्लेनानै बे गुफुर दागोआवहाय जा फोनोब्ला माने रं नाङो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ माने बेफोर गासिबो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ
बेखायनो जों बेफोर गासैखौ लानानै बिफां लाइफां सम्पदफोरखौ गानानै सासैबो मिथिंगायारि सम्पद बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ आदसा नोंथां
औ नोंथां
नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै दे बिदिब्ला नोंथां ना
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिथिं गोजोननाय थाबाय दे औ